खोनादोंना नोंथां नोंथां औ खोनादों खोनादों औ खोनाबाय दे नोंथां औ दिनै दा जोंहा गोदान मोनसे टप आयदानि सायाव रायलायनो सानदों औ बेनो जाहैबाय आसाम रायजोनि माने
हारिमु
हारिनि औ बा फोथायनाय बेफोरबायदि औ बुंनायसाय नोंथां हारिमुखौनो रायज्लायगोन आरो दा जोङो साव फरायगोन औ बुंनायसै
दा नोंथांआ ब्ला नोंथांआबो एसे बुंदो
आंबो बुंलांनोसै आ मिथिनायखौ नोंथांनो फोरमायना होनोसै औ दे फोरमायलां नोंथां नोंथाङा मिथियिखौ मिथिनोबो हागौ ओमबानिया औ दे जोंनि आसाम रायजोनि
माने हारिमुवा
माने हारिमुवा गोबां माने
हायेन
हायेन हा हाजोआरि ओनसोल गोबां दैमा ओनसोल गोबां माने जायगाफोरजों दैमा हाजो हायेन गोबां माने ओनसोलफोरजों साग्लोबजानाय आरो जोंनि आसाम रायजोआ औ गिबियावनो बेखौ जागायनाय हिसाबै औ बिनि जायगाफोरखौ एसे फोरमायना होग्रोनोसै नोंथांनो औ दे फोरमायसै
बेनो फोरमायलांगोन लासै लासै नोंथांनि सिङाव माने बेवहाय गोबां माने
बां माने गाव मोनथाय हिसाबै माने सुबुं खुंथाइ हिसाबै बेवहाय
माने मिथिंगायारि महरफोराबो गोबां माने नुथायफोरा गोबां मोजां
मोजां आरो औ जोंनि बे आसामाव औ बिनि हारिमुखौ लानानै दा बेनि बागै जों सावरायनोसै बेवहाय मोजां महरफोरजों लोगोसे बेनि बागै सावरायलाङो गिबियावनो बेनि
हारिमुनि गेजेराव
हारिमुनि गेजेराव औ फालिथाइ आसामाव गाहायै लामा फालिथायखौ लानानै आसामा माने मुंदांखा गिबियावनो दोङो बिहु असमियाफोरनि औ दं बैसागु उ बर'फोरनि थामथियाव जेरै थामथि ब्रैथि बाथि गोबां दं आरो जायखिजाया आं जिखिनि मिथिगौ बेखिनिखौ बुंथिनो नोंथांनि सिगाङाव औ बुं बुंनायसाय जेरै बिहु बैसागु
जेरै आरोबाव
जेरै आरोबाव आलि आइ लिगां औ बेफोरबायदि बेफोरथ' जोंनि बर'निबो असमियानिबो नङा नालाय औ गुबुन धोरोमनि बे औ आरो मेदाम मेफि बेखौथ' खोनादों नों औ खोनादों आरो दंबावो बेयाव फालिथाय औ
बे जायो कामाख्या थानसालियाव बेबायदिनो बेखिनि मोनबाखौ आं नोंथांनि सिगाङाव बुंबाय आरो बेखौ एसे सुंद' सुंद'यै फोरमायना होसै मोनसे मोनसे
फोरमायना होनो सै मोनसे मोनसे बिहु बिहु होननानै बुङोबा बेखौ आसामनि जिउ होननानै बुंनाय औ जेरै बिहुआ औ मोनथाम जेरै रंजालि
बैसागु जेरै बेखौ एसामिसाव बिहुवा
औ बिहुआ एसामिस नालाय बेखौ एसामिसावनो बुंनोसै आङो औ बिहुआ मोनथाम जेरै रङालि बिहु आरो काति बिहु आरो
माग बिहु
माग बिहु औ बेफोरबायदि मोनथाम आरो औ रङालि बिहुआ जेरै एप्रिल दानाव जायो औ बिहु समाव एप्रिल औ नोंथांनि माथोया नांथाबाय नोंथां
असमिया फोरनियाव बुङोब्ला बिहु होननानै बुंनाय जायो आरो बेखौ आरो बेयाव काति बिहु जेरै
खौ जेरै
बेयो अक्ट'बर दानाव जायो आरो मोनसे
मोनसे दंबावो मोनथाममोन होननानै बुंदोंमोन नोंथांनि सिगाङाव मोनसेया जाबाय माग बिहु औ बेयो जानुवारि दानाव जायो आरो औ नोंथां काति बिहुखौ बे थामखौ लानानै औ असमियाफोरनि गेजेराव औ माने मोनथाम रंजाथाइ बिहुनि गेजेराव मोनथाम औ बिहु हुवा रंजाथाइ फोरबो महरै उ गाहाय आरो बिसोरनि औ थाखाय आरो जोंनि बर'फोरनि होननानै बुङोबा बैसागु औ
नोंथांनो
नोंथांनो बुंना होनसै औ दे बैसागु बैसागुआ जाबाय मोनसे बर'फोरनि थाखाय गोदान बोसोर जागायनाय औ माने
मोनसे बाहा
मोनसे बाहागो आरो बेयो औ बेवहाय
बैसागु
बैसागु होननानै बुङोबा बेवहाय गोबां मोसानायजों माने बेखौ बरायनायबो जायो ज बागुरुमबा मोसानाय बाथौथारनाय खेराइ मोसानाय बेफोरबायदि बेयो गुबैयै
बिनि हारिमु औ बिदि गोलैयो आरो औ आरो
आइ
आइ आलि आइ लिगां बे जाबाय मिसिंफोरनि म मिसिंफोरनि आसामावनो थायो मिसिंफोरा जेरै कार्बि आंलंआवबो दं बि आ शिलं बिदियाव दं औ इसिं कार्बि आंल'आथ' आसामावनो आसामावथ' सानौ बायजोआव जायो नालाय थेवबाबो दं नालाय बेखिनिखौ बुंबाय आं इसिंफोरनि बे आलि आइ लगां फोरबोआ माने
बेयाव
बेयाव जागायोब्ला बिसोरनि थाखाय गुरमां आरो बेखौ गुरमा मोसानाया बिसोरनि थाखाय गाहाय आरो बिसिनफोरनि थाखाय गेदिर फेस्टिभेल माने फालिथाय महरै बिसोरो नाजावना लायो आरो आरो मोनसे दंबावोमोन नोंथां बुं आम्बुुबासि मेला बे जाबाय आसामावनो गुवाहाटियाव नुनो मोनो बेखौ कामाख्या थानसालियाव बेखौ आइ बैसुमुति बिमानि गोहोनि माने रंजाथाइ फालिथायाइ होननानै बुंनाय जायो आरो जेराव कामाख्या थानसालिया दं बेबादि बेनि आसामनि सिङाव थानाय गोबां नोंथाङा मिथिनो लुुबैदों जानो हागौ बेवहाय आसामनि गाननाय जोमनाय बेफोरो माबायदि जायो औ बेखौ बुंना होनसै आं नोंथांनो नोंथाङा खोनासंबानो जाबाय बिसोरनि गाननाय जोमनाया जाहैबाय एसामिसफोरनि थाखाय असमियाफोरनि थाखाय माने थाखाय माने मेखेला सादर बेफोरबायदि आरो बर'फोरनि थाखाय जाहैबाय दख'ना खनाय गामसा बेफोरबायदि आरो आरो गुबुन गुबुन गोबां दंबावो बेफोरखौथ'
ममबाथिखौ
मिथियानानै जाखिनि मोननोबे मेखेला सादरा जाहैबाय जेरै
जौ
हिनजाव आइजो माहारिफोरा मेखेला सादरखौ गानो मेखेला सादराव जेरै दानाय आबरफोर बायदिसिना जिनि मान मुगाजों बानायनाय एरि पादजों बानायनाय गोबां बिदि आरो औ
आरो बर'
आरो बर'फोरनि दख'ना आर'नाइ गामसा बेफोर जाहबाय बेयो गाब गोनां मोनसे समायना महरै माने बानायनाय जायो आरो बर'फोरनि दख'ना आर'नाइफोरखौ गाबजों माने समायना नुयो आरो औ बर' आइजो आरो हौवा माहारिफोरनि थाखाय गामसा जेरै बेखौ गामसा बानायै गोबां माने गाबजों बानायनो हायो बेखौ गामसाया बर'फोरनि माने ट्रेडिसनेल सिनायथि सिनायथि गनायनाय जायो आरो बर'नि गाननायखौ बेफोरबायदि बे माने सिनायथि आरो
बर'फोरनि माने गामसाया आरो गोबां
आरो गोदान फोरफोरखौ बलगिरि दलगिरि
केर'म'नि गोबां माने सनाफोर गोबां गाननाय गोदोनानि माला बेफोरबायदि दं आरो माने
बिदि दं आरो माने आसामाव जिखिनि माने सुबुंफोर दं बिसोरनि थाखाय औ बेयाव आरो गोबां आसामनि हारिमुआव औ मेथाइखौ रोजाबनाय जेरै औ बुजिदोंना नोंथां औ बुजिदों नोंथां बुंबाय बेवहाय आसामाव जेरै गोबां सुबुंफोर थाखाय माने हारिनि थाखाय औ रोजाबनाय मेथाइ जेरै बिनि आखफोरा जेरै मोसानाय रोजाबनाय बेफोर जादों औ सात्रिय मोसानाय। औथ' खोनानो मोनदों जानोागौ नोंथाङा? औ खोनानो मोनदों। बे साथ्रिय मोसानायखौ' फ्राय बाजौ बोसोरफ्राम गोजाम आरो मोसानाया औ।
बे मोसानायखौ गिबियै माने
माने श्रीमन्त शंकरदेब जागायजेनना होदोंमोन आरो बे मोसानायखौ जागायना दिन्थिना होदोंमोन आरो बेनि उनाव फैयो बर'नो बे आसामनि गुबै मोसानायफोर जेरै बिहु मोसानाय, बागुरुम्बा मोसानाय, जुमुर मोसानाय, रपालि मोसानाय बेबरागै मोसानाय बिदि आरो
रोजाबनायफोरनि
रोजाबनायफोरनि औ बेलायाव औ
रोजाब
रोजाबनाय माने दामग्रा देग्रा औ आसामनि गुबै दामग्रा देग्राफोरा जादों दल, पेमफा। औ।
थफ्ला जेरै थख्ला जेरै गंगोना, सिफुं, सेरजा, जाबस्रिं।
औ
आरो गोबां माने गोबां।
गोबां आखाइजों बानायनाय गोबां माने दामग्रा-देग्रा आगजु आगजुफोरफोरखौ बाहायजों जेराव बानायनाय जायो बे जायगाफोरा गोबां दं जेरै औवाजों बानायनाय जायखिजाया दंफांजों बानायनाय बेफोरो बांसिनै सरथेबारि
आ माजु
दा माजुलि एबा नलबारि औ बेफोर जायगायाव नुनो मोनो आरो औ बिदि बावदों औ बिदिनो जानाय बा जुबै आदार औ बेफोर हारिमुनि गेजेराव औ माइरं एबा ओंखाम बिदि ओम बिदि जेरै फिथा गय बेफोर बादि आरो। उम
माइरं
औ आसामाव आसामाव थानाय सुबुंफोर जेरै
आरो बेनि धोरोमारि समाजारि
औ
बेवहाय फालिथायनि गेजेरजों
हारिमुफोराथ गुबैयै नामधर होनायखोथ खोनानो मोनदोंना नोंथाङा? औ खोनानो मोनदों। मोननायालाय बेवहाय माने गुबै धोरोमारि माने आसामनि हारिमुवारि धोरोमारि माने नाम हमनाय दा असमियाफोरनि
साखाथिफोराव बियो सलियो आरो आरो माजुलियाव
औ
सात्रास मुंनि माने ड्रामबा फावथिना दिन्थिनाय बिदि
औ औ औ।
दा जोंहा समाबो जाबाय नोंथां बिदिबा दनथ नोसै
औ दे नों औ नोंथां दे औ।